औ
औ नोंथां
अ नोंथाङा दायो माबा खालामदों?
जेबो खालामाखै नोंथां ।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हावनो हाबा मावनो गोनां गैयाना?
ओ
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावनो गोनां गैयाबा आङो कल खालामनाय जादोंदि नोंथांनो मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनाव सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा
औ नोंथां हागोन ।
अब्ला बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा बे टपिकआनो जाहैबाय नोंथाङा आंनो खामानि मावनानै जिउ खुंनायनि बागै आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ।
अ अब्ला दे नों नोंथाङा । फोरमायना होनायसै
दे बिब्दिबालाय
औ
जों गोबां बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मावो । गिदिर गिदिर कम्पानि बायदिफोराव जों खामानि मावहैयो आरो बायदि रोखोमनि खामानिफोर दं जेरै न' बानायना नाय बिदिनो आरो गुबुन रोखोमनि दंबावो खामानिफोरा बे खामानिफोरनि मादाव जों न' बानायनाय न' बानायनाय खामानि बाला रोगानाय ट्रेक्टरफोराव हा जावनाय बायदि खामानिफोरखौ जों मावो एबा जों बेफोर खामानि मावनानै जोङो रां आरजियो
औ
आरो बिब्दिनो जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आरो जों बे खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन । मानोना खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो जों खामानि मावनायनि गेजेरजों फैसा खामायनानै जों बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों बायनो हायो एबा जों बायदि बायदि जायगाफ्राव खामानि मावनानै जोङो बेरायहैनो हायो एबा जों बायदि बायदि गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो खामानि मावनो थाहैयो एबा थाङो बैफोर खामानिया खायसेया जोबोद खस्थ जायो आरो खायसे खामानिया गोरलै जायो आरो खामानि बुङोब्ला खामानि मावनानै जिउ खुंनाय बुङोब्ला जों बुजियो जे सासे मानसिया गुबुनाव खामानि मावनानै गावनि नखरखौ सालायनाय एबा गावनि नखराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनानै लानाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनो जोङो गोबां नांगौफोरखौबो जों मोननो हायो
औ नोंथां
खामानि बुङोब्ला जों गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि एबा दारिमिनफोराव जों थाङो बैफोराव जोङो बायदि रोखोमनि खामानि मावो जेरै जोङो खामानि होनोब्ला जों बायदि रोखोमनि खामानि थायो जेरै फेक्टरिफोरावहाय जोङो बायदि बायदि खामानि मावो जेरै गस्ला दिहुननाय आरो
बिदि मुवा बेसादफोर बानायनाय जेरै । गेलेग्रा मुवा बेसादफोर बानायनाय बेफोरबो मोनसे खामानि मावनायावनो गोग्लैयो । बिब्दिनो आरो दंबावो गोबां खामानि मावनानै जोङो जोंनि लाइफआव गोबां एबा जोंनि जिउआव गोबां दावगालांनो हायो । खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जों गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो बे रांफोरजोंनो जोङो जोंनि नांगौ जानाय
औ।
जोंनि जिउआव नांगौ जानाय बायदि मुवाफोरखौ जों सुस्रांनो हायो । बिब्दिनो खामायनायनि गेजेरजों एबा खामानिनि गेजेरजों जोङो गोबां खामानि मावो जेरै ओ न बानायनाय न फोरनि थिंफोर बानायनाय नफोरनि हाग्रा बाग्रा फोरखौ जों दानस्रांनाय
औ।
एबा आरो दारिमिनफोराव जोङो बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर मुवा बेसादफोर बानायनाय । जेरै गारि मथ ट'र बायदिफोरखौ जों बानायो । बेफोरबो खामानि मावनायाव नो गोग्लैयो । बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनि बे सुंदयै बुंनाय रावखौ सावरायनायखौ माबायदि मोनदों?
जोबोर मोजाङानो जादों नोंथां नोंथांनि बुंनाया गाससिबो सैथोआनो ।
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो खामानि मावनानै जों मा मा खालामनो हायो बेफोरनि बागै सुंदयै सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ।
दे बिबदिब्लालाय नोंथाङाबो खामानि मावनानै मा मा खालामनो हायो बा मा मा जाहैनो हायो नोंथाङा एसे सावरायदो आंजों ।
औ बिदिब्ला जोंहा खामानि बुङोब्ला गोबां रोखोमनि खामानि दङ जोंहा जिउ खुंनायाव खामानियानो जोंनि साबसिन मुलाम्फा जेरै जोंहा नखर सालायनो थाखाय खामानि मावनांगौ एबा गावनि जिउखौ खुंनायनि एबा खुंलांनो हानायनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ । जेरै खामानिया बायदि बायदि रोखोमनि थायो जोंहा बुंनो थाङोब्ला खामानिया जेरै जोङो नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो खामानि मावहैयो आरो बे खामानि मावनानै मोननाय रांजों जोङो गाव गावनि जिउखौ गोजौ थाखोसिम दैथायलांनो हायो एबा जोङो बे खामानि मावनायनि मोननाय रांजों जोङो गाव गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय एबा ओनसोलाव नांगौ जानाय गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरो जोंहा खामानि बुङोब्ला जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि खामानि दं जेरै जोंहा नैबे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिलांनाय बेफोरबो मोनसे खामानियाव गोग्लैयो । एबा जोंहा बिब्दिनो मोनसे खेला खेला जायखौ जों गेलेयो आरो बे गेलेनायजों जोंहा गोबां नाम बायदि बायदि रोखोमनि रांफोर मेडेलफोर मोननो हायो बेबो मोनसे खा जोंनि जिउ खुंनायाव खामानियावनो गोग्लैयो बे खेलायाबो आरो बिनि अनगायै जोंहा खामानि बुङोब्ला जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि खामानि दं । जेरै आबाद मावनाय एबा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद जेरै माइनि आबाद, गमनि आबाद, बेसरनि आबाद, साहा बागान, गय बागान बायदि बायदि रोखोमनि आबाद जों बेखौ मावो जाय जोंनि जिउ खुंनायाव खामानियावनो गोग्लैयो बेफोरबायदि आबादाबो आरो जोंहा बिनि अनगायैबो फुल गायनाय बिफ फां लाइफां गायनाय, गय गायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि जिउ खुंनायाव गासैबो बायदि बायदि रोखोमनि गायनाय मावनाय दांनाय बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि मावनाय फ्राबो जोंनिनो जिउ खुंनायनि थाखाय मोनसे खामानियावनो गोग्लैयो । दा खाम मानि बुङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोलाव बुंनानै फोजोबनो हाया एबा लिरनानै फोजोबनो हा दा आं नोंथांसिम बेफोरबायदि सुंद'यै खामानिनि सायाव नोंथांनो फोरमायबायदि दा नोंथाङा बेफोरबादि आंनि खामानिनि सायाव बुंनायखौ बुंफोरथि होनायखौ एबा फोरमायनाय खौ‌ नोंथाङा माबायदि मोनदों
जोबोद मोजां जादों नोंथां
अ अब्ला नोंथां कदखौ एसे दोनथ'नाय जासिगोन
औ दे नोंथां